हेल' नोंथां ओं खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो
औ
उम गोजोन बेला-बेलासिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय जाबाय नोंथां
औ आंनिफ्रायबो नोंथां उम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय ओ थाबाय नोंथांनिसिम सिमबो नोंथाङा दा मा खालामदों
औ आं सानजौफुनि ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै दं नोंथां दा नोंथां
औ आंबो दं ओरैनो जिरायनानै औ औ ओ
औ आङो आमथिसुवानि बागै ओ आमथिसुवानि सोमोन्दै नोंथांमोननिसिम मा बायदि जायो बिब्दिखौ सोंनायदोंमोन आरो नोंथां नोंथाङा सम दङब्ला एसे फोरमायनानै होनाय
औ नंगौ नोंथां हागोन नोंथां औ आं जिखिनि मिथिगौ आङो बे खिनिखौ नोंथांनि सिगाङाव फोर फोरमायनानै होनो हागोन
औ दे नोंथां फोरमायना हो
औ जोङो आमथिसुवा होननानै बुङो ना औ बियो आसार दाननि स्नि खालारनि ओमफ्राय ओ नाङो बे आमथिसुवाया औ बे आमथिसुवाखौहाय गासिबो मोनथियो आरो बे आमथिसुवायाव ओ सुवा नांगोल नांगोननि आगोलावहाय जोङो ओ बिदिनो बायदिसि बायदिसिना जि जोम मुवा बेसादफोरखौ जा ओ ओ जाहाथे जोङो बे फोरखौ दाङा आरो दांनाय जाया बांसिनानो ओ जोङो जा ते जि ओ दहना थावसि बेफोरबायदि ओ जिफोरखौ हाय जोङो दांनाय जाया बेनिखायनो जोङो सिगाङावनो बेफोरखौ औ बा साइड बा बबेबा जायगायावबा जोङो सुखानानै दोननाय जायो आरो औ बेखौ आरो जोङो बे आमथिसुवा सुवायावहाय जोङो दाथ दैज्लां नालाय बेहाय जोङो बिदिनो हाल खदाल बा ओ हालेनायवनाय सेवनाय जाया जोङो सान थामखौ जोङो ओ हालिहेवा आरो बि दिनो दुब्लि फोथाराव खामानि मावा ओ आरो लोगोसेनो बिदिनो सातदिननि उनावहाय जोङो बिदिनो जि सुस्रांनानै बि बिदिनो न स लिरस्रांनानै दै सास्रांनानै जोङो बिदिनो मोना मोनाबिलियाव जोङो बिदिनो उम औ बाववो जोङो खान्थाल थाइजौ बिदिनो बायदि बायदिसिना बिदि फिथाइ सामथाय बि बिदि बावनानै जोङो जायो आरो नोंथां औ आरो बिदिनो आमथि सुवायाव गोबां बिदिनो ओ आंबो बारा एसे मिथिया नोंथां नोंथांमोननिजोंबो बिदि फालियो ना
औ नोंथां जोंनि जोंनि साइदावबो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो फालिनाय जायो नोंथां
औ
बिदिनो आमथिसुवायावथ जेनेबा खान्थाल थाइजौ जानाय जाखायो नालाय बिदिनो जोंनियावबो आमथि खौ फालिनाय जायो नोंथां ओ आमथिसुवायाव जेनेबा जोङो बाथौ बा मन्दिरफोराव हाबनाय जाया खुलुमनाय जाया जेनेबा आलारि बाथिबो लगायनाय जाया नोंथां ओ खायसे खायस जे सादु बा बिदि पनदिथ सादु बा
नोंगौ नों
इदिनो जेनेबा मन्दिराव थाग्रा मानसिफोरखौथ' खोनानो मोनदों आमथिसुवानि दिनाव बिसोरो हाखौनो गाया जेनेबा टिभि प्रिथिबिआनो सुवा जायो बि हायानो सुवा जायो बिदि होननानै खोनानो मोनदों मानसिफोरनि खुगानि ओमफ्राय खोनानो मोनदों आरो नोंथ
नंगौ नोंथां
बिसोरो ओ ओंखाम दैबो जाया सातदिनखौ फालियो आरो नोंथां रानथाब फोनथाब थायो ओंखाम दैबो जाया ओ फिथाइ सामथाइखौ जायो होननाय खोनानो मोनदों नोंथां आंबो बारा बेसेबां बांद्राय मिथि मिथिया नोंथां हानिफ्रायनो ओंखारा जेन'बा गोजौ जायगा बा ओ हा नाङि जायगा बिसिना बिदिनो गोजौ जायगायाव ओ थायो बिसोरो हाखौ गाया होननानै मिथिनो मोनो नोंथां मिथिनो मोननाय जादों आरो थां मानसिफोरनि खुगानिफ्राय खोनादों नोंथां
नंगौ नोंथां
आमथिसुवायावथ' आरो नोंसोरनि बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो नोंथां ओ सानथामखौ हाल खदाल जावनो मोना जाग जागायजेननायनिफ्राय सानथाम जोंखौ माइबो गायनो मोना जेन'बा हा बुस्थुखौनो दाननो मोना होननानै हा बुस्थुखौनो दाननो मोना हायावनो
नंगौ नोंथां
फालिनो हाबाथ' मोजां जोंबो अ
औ बेथ' औ औ गोदोनिफ्रायनो बेबो सोलिगासिनो बे आमथि सुआयाबो दिनै सिम
औ नोंथां माइ गाया खोथिया फुवा आबादारिफोरा हालेवा बिदि आरो नोंथां औ जोंनियावबो बिदिनो आमथिसुवा जोबखांनायनि उनाव न' बां लिरस्रांनानै थोगि होनाय जायो ओ न'आवबो आरो रायजोनि थानसालिफोरावबो बिबदिनो था खा ओ थाइजौ खानथाल थाइजौ गोमोन खानथाल गोमोन बि दिनो बायदिसिनाफोरखौ ओ थुगि होजांनानै मानसिफोरनो जाहोनाय जायो आरो न'खर न'खरबो फालिनाय जायो नोंथां
नंगौ नोंथां
आरो आमथिसुवा बायखांना आमथि सुवा जोबखांनायनि उनावबो आमथिसुवा सानथाम सानथामखौ फालिखांनायनि उनाव ओ उम आबादारिफोराबो हालेवो एसेबां दिन ओ थानो बो हाया नालाय आबाद मावग्रा नालाय जेन'बा नों ट्रेक्टर खालामनाय थाङाबाथ' नों रानथाबजोबनो मोजां जायो बिनि बेखायनो नोंथां ओ सानथाम खौ जेनथेन मेनथेन फालिथारो आरो नोंथां जोंनि साइदाव नोंसोरनि नोंसोरनि ओनसोलाव माबायदि नोंथां नोंथांङा एसे फोरमायना होबानो जाबाय नोंथां
नोंथां जोंनिजोंबो ओ बिदिनो ओ खोनानो मोनो ओ बिदिनो सानथामनिबो बाराबो फालियो होननाय खोनानो मोनो ओ मानोना ओ बांसिनखौनो जोङो आबाद दारिफोर खौ हाय सानथामखौ बांसिन फालिनाय नुनो मोनो मानो होनोब्ला बि बिसोरो मानोना समनि गोनांथि समखौ ओ बिसोरो नेबाय थानो हाया ओ बिदिनो बिदिनो बिसो बिसोरो औ समजों लोगोसे ओ बिदिनो समनि आगोलाव बिसोरो माने खारफानो गोनां जायो बिदिनो ओ आबाद माव मावग्राफोरा बिदिनो आबादजों नांथाबनानै थानो गोनां जायो मानो होनोब्ला ओ जे बा गायनांगौ बा फुनांगौ मावनांगौ समाव मावनो हायाब्ला माने आबादारिफोरनि थाखाय ओ लस एबा खहा ज जायो आरो ओ बेखौ ओ बेखौ नुनो मोनो आरो आरो बिदिनो हाजिरा बिदि मावना जाग्राफोरनि थाखायबो एसे ओ खहा बा सम बे खहा जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां ओ बिदिनो जोंनि आंबो औ बिदिनो औ बिदिनो ओ जि जोम सुस्रांनानै न' स' लिरस्रांनानै औ इसिं अखं बिदिनो लिरस्रांनानै साफा खालामनानै ओ मोनायावहाय बिदिनो उम गोजों गोजों आलारि बाथि लगायनानै जों बिदिनो ओ जोङो ओ थोगि बा बुहुद गाजि बाउनाय जायो जायो बेनि उनावहाय बिदिनो औ जानाय जायो आरो औ
नंगौ
औ आरो बिनि उनावहाय ओ बिनि अखानायैहाय बिदिनो गायनाय फुनाय ओ मावनाय दांनायाव मुखुब थानायखौ नु मोनो खोनादोंना नोंथां औ
औ नंगौ नोंथां
औ आमथि आमथिसुवा बियो बोसोर बोसोराव खेबसेयै फैबाय थायो बोसोरै बोसोर बियो फैबाय थायो
औ नंगौ नोंथां ओ
खोनानो मोनो ओ बिदिनो मन्दिरफोर खौबो बिदिनो ओ दरजाफोरखौहाय ओ हारसिंनो फांनाय बा बेफोरखौबो खोनानो मोन नाय जायो बे आमथिसुवायावहाय माने गोबां ओ गोबां मुवा बेसाद बा बिदिनो हाफोरखौबो बिदिनो सुवा नाङो बिदिखौ जोङो खोनानो मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ नंगौ नांगौ नोंथां
औ
गोदो गोदायनि आबौ आबैमोननिफ्राय खोनानो मोनदों आमथिसुवा जायोब्ला हाया सुवा जायो आरो प्रिथिबि बि बि बुहुमखौ हिन्जाव मानसि होननानै मिथिनो मोनदों आरो नोंथां गोदो गोदायनिफ्राय आबौमोन आबौ आबैमोननि खुगानिफ्राय ओमफ्राय गोदो गोदाय दायनि सुबुंफोरनिफ्राय
नंगौ नोंथां आरो औ उम जे जोङो हाग्रानि बा दाउसिन दाउला बा दाउसिनखौ ओ न'आव फिसिनाय जायो नालाय दाउसिन औ औ बेखौहाय न'आव फिसिनो लाबोनायाव बे खौहाय बे समावहाय आमथिसुवा समावहाय बे खौ हायाव हायाव माने गाहोयोबा दोनोब्ला बियो माथोरोङा बिदि होननानैबो जोङो खोनायो माथो रोङा होननानै औ बेनिखायनो बेखौ ओ खख्ला बा बासायाव गोजौआव दोननांगौ होननानैबो खोनायो जोङो
औ नंगौ नोंथां औ
ओ नोंथां जोंनि राय्लायनायनि समा जाबायमोन नोंथां
औ नोंथां नोंथां नोनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय थिखौ मगालायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथां नोंथाङा आङो दसे सम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां दे हबा गोजोननाय थाबाय नोंथां औ दे खुलुमबाय नोंथां